गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय
अ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
आङो दा ओरैनो ज'नानै दङ। नोंथाङालाय मा खालामबाय दङ?
एसे लांदां जायगायाव जिरायनानै दङ। न'नि साखाथियावनो थानाय औ। अब्ला नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों आं दावबायनाय माने हान्थिनाय। ट्रेभेलिंनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों रायलायनो हागो
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला ट्रभेलिं बा दावबायनाय खौ नोंथाङा मा मा जायगाफ्राव दासिमबो माने दावबायखो आरो मा मा जायगायाव दावबायनो नोंथाङा सिमां दङ बा थांखि लागोन उनाव? नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो हागोन दा?
औ नोंथां हागोन। ए आङो दासिम ओ दावबायनाय जायगाफोरानो जादों जोंनि नर्थ इस्टव होनोब्ला मेघालया। मेघालया बे शिलंआव थांफेरबाय। ओमफ्राय मिज'राम। ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेश। ओमफ्राय बेखिनियावल' थांफेरबाय ओमफ्राय आरो जेरै जोंनि भारतनि बायजोआव होननानै बुङोब्ला जोंनि साखाथियावनो थानाय भुटानाव थांफेरबाय आरो। ओमफ्राय आङो इयुनाव सानदोंखि आङो चान्सफोर मोनोबोला सिंगापुर। ओमफ्राय ओ जापान।
औ औ नोंथां मोजाङानो।
औ।
आतसा अब्ला नोंथाङा जिखिनि जायगायाव नोंथाङा बुंनाय जिखिनि जायगायाव थांनानै फैबाय बा ट्रेभेलिं खालामनानै फैबाय नोंथाङा थारैनो माबा मोनसे गियान मोनदों दा नोंथाङा माबायदि मोनदों? नायो नायैना नानै थांनानै फोरबायदि मोजां जायगाफ्राव दावबायहै नानै माबायदि नोंथांङा बुजिदों बा माबायदि मोनदों फिलिं माबायदि मोनदों एक्साइटेड जादों बेखौ एसे बुंना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां आंथ' ओ बेफोर दावबायनायनिफ्राय माने अरुणाचल प्रदेशखौ माने बांसिन मोजां मोनदों अरुणाचल आरो चिरां शिलंखौ बांसिन मोजां मोनदों आ ओ अरुणाचल बुंङोब्ला माने बेयावनि जायगा आरो जि वेदार बेखौ लानानै माने बहुत मोजां मोनदों आरो
औ औ
आरो बिसोरनि जि ओ हाजो आरो जि सम बायदियै बिबार बे फोरबायदि बारनायखौ माने बुहुत मोजां मोजां नुनाय जायो आरो बिस सोरनि जेरै ओ जानाय लोंनाय बेफोरखौबो माने बहुद मोजां मोनो आरो जेरै बिसोरो बांसिनै माने रुनानै जानायखौ बांसिनै नुनो मोनो। जेराव ओ थाव होआ आरो बे रुनानै जानाय आरो गोथां मैगंआबो माने देहानि थाखाय मोजां। ओ-ओ स' बे खौ नुनानैनो आंङो बिसोरनि अरुणाचलनिखौ माने बांसिन मोजां मोननाय जादों आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथांङाबो नोंथांनि मोजां मोननाय माने एब बा दावबायनाय जायगाब फोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां आंबो जोबोद गोदोनिफ्रायनो माने दावबायनायखौ आं मोजां मोनखायोमोन आंबो बेबायदिनो नुयै जायगाफ्राव थांनो जोबोद गोसो जायो नायनो लुबैहैयो दा बेबादिनो दासिमबो दावबायनाय जायगाफ्रा जाबाय आंबो मेघालय मेघालय बिनि बेब बोदि ओ सिराफुन्जि जायगाब फोराव थांना फैखांबाय। लोगोजों आरो वास लेकखौ नायदों एलिफेन्ट फल्सखौ नायदों। वाटार वाटार फल्स आरो बियो ओमफ्राय बरापानि बेफोराव एसे ओमफ्राय टाउनाव शिलंआव एसे मिउजियामफोरखौ नायना फैदों साइन्स मिउजियामफोरखौ। नायनानै जोबोद मोजोनाय मोन दों मोनथियै बाथ्रा मोनथिदों वेदारफ्राबो जोबोद मोजां मोजां गुसु बारजों माने जोबोद मोजां गाहाम नाङो आबहावा आब फयेमफोर इनभाइरमेन्टआ मोजां आरो बेबायदिनो हिल्स एरिया नालाय हाजोजों दंफां लाइफां मोजां मोजां हाजो बेबायदि दङ नालाय नायनानै बेफोरखौ सिनारि मोनसे मिथिंगानि सिनारि नायनाथ मोजां मोनखायो नङा होनबा। बेबायदिनो नायना मो मोजां मोनदों नाथाय मोनसे बुस्थुखौ बेफोरबायदि मेघालयआव आं एसे बांद्राय मोनदों माने बेसेन बुस्थुनि बेसेनखौ एसे बां द्राय मोन्दों आरो। जानो हागौ माने मोनसे टुरिस्ट ए रिया नालाय थुरिजिम एरिया नालाय एसे मानसिफ्रा दाव बैहोयो होनना मिथिगौ बेनिखायनो बुस्थुनि बेसेनफोराबो बांनो हा गौ बाकि बेबायदिनो सिनारिफोरखौ मोजां नांदों गोजोननाय मोनदों एकदम मानसिफोरदो रायज्लायनो मोना होमब्लाबो माने बिसोरनि ओ ट्रेडिस नेल जिथु ड्रेस बेखौ गाननो बिसोरो माने माबा खालामो आरो नायगिरो होयो माने गानहोनो नायगिरो। अब्ला बे खौ गान होना गाननो जोंबो गाननानै मोजां मोनो ओमफ्राय बिनि बेसेन होनांगौ आरो मासुल माने फैसा होनांगौ। गानब्ला बेबायदि गाननानै रं बेबायदिनो मोजां नांदों बिसिनि ड्रेसखौ ड्रेसाबो मोजा आरो बेनि अनगायै आङो जोंनि जायगायावनो बगामाथिफोरावबो थांनाफ फैबाय बेयावथ' मोनसे दै बोहैनाय जे ओ मोजां दै। बोहैनाय बेबायदिनो रंजानाय मागोफ्राव जों थांनानै बा ओ लाजि इयार लास्ट मा होनना बुङो लास्ट डिसेम्बरनि गोदान बोसोरनि बा गोदान निउ इयारनि बा ओ बोसोरखौ इन इन्दिं इयार खालामनो थाखाय वेलकाम निउ इयार खालामनो थाखाय जों बे बेव बेरायहैयो। बेबायदिनो बगामाथि बा बेफोराव थांनो मोनदोंना? नाथाय आं अरुणाचलफोराव थांनो मोनथ'आखैनो। माने आं सानना दङसो जे अरुनाचल गुसु जायगाफ्रावबो आङो सानसे नङा सानसे दावबायहैगोन बा थांगोन होननानै बेफोरबायदि टावां बायदि जायगाफ्राव आङो थांनो गोसो दङ आरो बेबायदिनो दार्जिलिं सिक्किमफ्राव थांनो गोसो दङ भुटानावबो थांना मोनखांबाय। भुटानाव थांनानै इखो खौनो आङो मोजां नांदों माने साफा नांदों नङा ओमबा? क्लिन जोबोद क्लिन साफ बा ओ जं खार होननाय मोनसे बाजार दङ नङा होमबा बे खाथियावनो थानाया जंफार बियो जोबोद मोज मोजां मारकेट बेफोराव गोबां दखान दङ गला दङ ओमफ्राय मोजां नांदों साफा नांदों क्लिन नांदों आरो बे हादोराबोथ' हाजोजोंनो बुं फमनाय। थिंगाजोंनो बुंफबनाय दंफां लाय मोजां नांदों गोबां रोखोमनि बिबार नुदों बिबारफोराबो मा मा मुंनि बेखौ मिथियै बुंनो एसे गोब्राब जागोन थेवब्लाबो बिबार आरो। जोबोर मोजां नांदों गुबुन गुबुन गाब नि बिबार एसे जोबोद मोजां नांदों आरो दा बे गोदैनो आङो इयुनाव आरो दावबायबावनो जोबोद हास्थायो गोसो दङ बेबायदिनो सिक ओ मा होनना बुङो सिंगापुर बायदि ओ हादोरफोराव। बा थाइलेण्डफोरबायदि। चाइना चायनानि आङो ओ चाइनाखौ बुङो जोबोद माने टेक्न'लजियाव डेभलप बा बिसोरनि फिउचारा जोबोद माने एडभान्स बिसोरो बेसांबा माने बोसोरनि माने एडभान्स माने बिसोरनि माइनआ। माने जोबोद सिगाङावनो बानायग्रो खायो जोबोद माने देभलप जाखानाय दा बेफोरबायदिनो बेइजिं सिटिफोराव थांनो गोसो। बिसिनि केपिटेलफोराव। आरो टेक्न'लजियाव डेभलप नालाय नायनो लुगैदों मा मा टेक्नलजि। दि मा मा मेसिनारि बुस्थु बिसोर बानायदों डेभलप खालामदों रबट दङ' होनना बुंदों द्रायभ ड्रायभलियार ड्राइभारलेस कार दों होनना बुंदों। द्रायभार गैयि गारि बे फोराव उथिनानै माबायदि बेबायदि मोनसे थांनानै नायहैनो लुबै दों आरो आरो बेनि अनगायैबो आङो इउरुप बायदि कन्टिनेन्ट बा इउरुप हादोरमाफोराव थांनानै थांनो गोसो दङ'। इउरुप नि इंलेण्ड बायदि जायगाफ्राव फ्रान्सफोराव आरो बे नामिरिक फोरावबो गोसो दङ' वासिंटन निउयर्क केलिफर्निया बेफोरबायदि सिटिफ्राव आरो मा होनना बुङो बेखौ आ सिकाग' बिराद मोजां सिटि नाङो। थान्दा बरफ बायदि गोलैबाय थानाय सिकाग' जायगाखौ बिराद आङो जोबोद गोजोन मा मोजां नाङो आरो आरो मोगथाङाव जुदि गावनि मेगनजों नुब्लाथ' आरो बांसिन मोजां नांगोन बा ओजा थांनानै मोनब्लाथ' आरो बांसिन गोजोनगोन। बेखायनो फिउसार इन फिउसार तारमाने सानना दं आरो जाफुङो जाफुङा दा ओ बेबायदिनो आं जिउआव माने ट्रेभेलिं खामनानै मोजां मोनो हायोबाथ' सान्दों जोनोम खेबसे जानायाव गासैखौबो नायना थांगोन।
औ।
जेबो माने थालांनो साना। बुहुमखौनो नायनो फैदों। बुहुमाव फैदों बुहुमखौनो नायना थाङाब्ला होननाय बायदि। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो गिदिंनांगौ गिदिंब्ला जोबोद गियान मोनो। नोंगौ। दा नोंथाङा बुंनाय बायदि बिसोरनि कालसारफोरखौ मोनथिनो हायो। रायज्लायबा मानसिफोरजों जानाय लोंनायफोरा माबायदि बिसिना गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां जायगायाव थांगोनो सानदों बा थांनो नोंथाङाबो आसा खालामदों। अब्ला बेनि गेजेरावनो नोंथाङा माबे जायगायाव बुहुमनि माबे जायगायाव बांसिन माने थांनो फेभरिट प्लेस होनना बुंङोब्ला जेनेबा नोंथांनि बांसिन मोजां मोननाय प्लेस माबे जागोन नोंथाङा बुंनो हागोन दा?
अ हागोन नोंथां। आङो माने ओ जापानाव थांनो गोसो गोसो जायो फ्राय जापानखौनो साबसिन बिसोरनि जे ओ क्लिन जायगा
औ
आरो ओ बिसोरनि जि मानसिफोरजों रायलायनाय जेरै काइन माने ओ सेफ प्लेसबो होननानै मिथियो बेखौथ' माने जोंनि इण्डियानि माने कमपयार खालाम माथ' माने बिसोना बांसिन जौखोन्दो जे खावसेनिबो बांसिन जौखोनदोआवनो माने सेफस होननानैबो बुंनाय जायो आरो ओ बिस बिसोर माने बिसोरनि जेरै कालसारफोराबो बहुत ओ दावगानाय आरो
बिसोरनि जि ओ सिनारि इफोरो आरो बिबारफोर बेफोरजों बुंफबनायखौ माने बांसिनै जोङो मबाइलफोराव नुनो नुनो मोनो जोंथ' थांफेराखै आरो मिथियाबो नाथाय जों मेगनजों नुबोला माने सिन जागोन होननानै ओ सानलुं औ आरो माने उनफोराव माबाफोर माने जेरै जबफोरनि थाखाय चान्स अब्ला माने बेफोरबायदि जायगायाव मावहैनो माने लुबैयो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां जोबोद मोजां अब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय जोबोद बाथ्रा मोनथिना मोनबाय रायलायनानै जोबोद बे टपिकनि सायाव रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गियानबो मोनदों थुलुंगा मोनदों ओ नोंथाङाबो जिउ बे बेबायदिनो दावगालांबाय था उनफोरावबो जों बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन टपिकखौ लानानै रायलायगोन बा सावरायगोन नङा होमबा नोंथां दा समाबो जाबाय ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे